हेलौ
हेलौ
हेलौ औ औ खोनादों।
औ औ औ ओमफ्राय नोंथां मानोबा कल खालामनाय जा
अ नोंथां जों एसेे सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना
अ आंजों सावरायनो नागिरदों आरो ना नोंथां दे दे सावरायजागोन दे
उम नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनोना मोना माने दावबायफेरबाय ना दावबायफेराखै
दावबाय दावबायनायालाय नोंथां ओ बिदिनो बारा गोजानाव दावबायनाय जायाखै खाथि खालायावनो दावबायनाय जादों बेनिफ्राय नोंथाङालाय
आंबो दावबायनाया दावगो दावबायबाय बेदिनो गुवाटि
औ नोंखौ
औ सिराखाना बेरायबाय आ ज औ काजिरङाै दं नना
औ काजिरङा औ
अ अ
बेनिफ्राय नोंथाङा बेफोराव बेरायनानै नोंथाङा मा मा नुबोनो मोनखो
गोबां जिब जुुनार नुबोनो मोनदों आरो ना
ओम जिब जुनार गोबां थायो औ नंगौ
मोसा गानदा
औ
बायदि बायदि जुनार नुबोदों आरो ना
औ औ औ नोंथाङा दावबायनोथ मोजां मोनखायो जानो हागौ नोंथां
मा होनो मा होनदों
नोंथाङाथ दावबायनो खोब मोजां मोनो जानांगौ
औ दावबायनोलाय बिराद मोजां मोनो आं दावबायनो बिदिनो ननि ननि फेमिली लानानै गासै जोंबो जमा जमा लोगोफोर औ
आटस्सा होमबा नोंथाङा बे दावबायनायावथ' गोबां नुनो मोनफेरै जिब जुनारफोरखौबो नुदों जानांगौ
औ औ नुनय नुदों नुदों
औ
बिदिनो नुफेरै जायागा नुनो मोनो नुफेरै जिब जुनार नुनो मोनो
औ औ औ
नंगौ नंगौ थिगानो
बेनिफ्राय नोंथाङा बेयाव नुफेरै दाउ दाउनि माादाव नोंथाङा ओ मिथियो नामा मा दाउखौ नोंथाङा गिबि खेब नुहैनो मोनखो बेयाव?
दाउखोना
औ नोंथां दाउनि
दाव न आ थ' दाउनि नामफोरखौथ' मोजां मोनथिया
औ मोजां मिथिया हम नालाय दिनो जोंनि बिफराव हादि दग्ला बायदि माबाफ्रा बारा नुनो मोनबांला नालाय
औ औ
औ बेफोरखौ नुनो मोनहैयो आरोना
औ मोनो मोनो
औ बेरायबाय खाथि खालानि जायगायाव माखासे बिदिनो गावारि पार्क खुलिनाय थायोना बहाबा बहाबा। अखोब बेरायबाय आरो आंबो मोजां मोनो बेरायनोलाय दिनो गोजान जायगाफोराव थांनाय जायाबाबो खाथि खालायावनो एसे एनै थांबाय।
औ गोजान जायगायाव एसे रांखावरिनि उसुबिदा जाहैबाय जेला एसे प्रब्लेम फैयो आरोना रां खावरिनि।
औ आस्सा नोंथाङा बेरायनोथ' मोजां मोनो होनदों नोंथाङा न'निजों बेरायनो मोजां मोनो नाबलै हारसिं बा लोगोफोरजों बेरायनो मोजां मोनो।
न'नि फेमिलिफोर बिदा फंबाय बिमा बिफाफोरखौ जमा लानानै बे दावबायनो मोजां मोनो आरोना औ औ
बेनि मादाव नोंथाङा हमना ला जोंनि जाखिनि नैबे आसाम आसामनि बाहेराव बा गोजान देश बिदेशफ्राव बेरायखांबाय नामा नोंथाङा?
बिदि बाहेराव बेरायफेराखै इदि खाथि खाला जोंनि खाथि खाला दंना आरोना नो बेरायनाय जायो ओरै तेजपुर, गुहाटी इदिनो उम
आजिखालि जोंनि ओनसोलफ्राव खोब बेलेग बेलेग जिब जुनारफोर नुनाया खोब खमसैना नोंथां
औ बेराद खमसै आरो
उम उम उम हमना ला मैफोरा दा दा गोदोनि जुगावथ मैफोर गोबां नुनो मोनोमोन नाथाय बेफोर दा गोमालांनो हम गोमालांजोबनो हमबाय
बेजों लोगोसे आरो नोंथाङा बहाबा जायगायाव बेरायखांबावबाय नामा
आंथ एसेबां जायगा बेरायाखै माने खाथि खालायावलस बेरायनाय जायो औ
ओरैनो नोंथाङा बेरायनानै जेनेबा माबायदि ओ माबाखौ मिथिनो मोनखो जेनेबा माबायदि बेलेगनि थासारि माबायदि जानाय थानाय बेलेग ओनसोलाव जेनेबा दावबायनानै नोंथाङा माबायदि माबायदि मिथिबोनो मोनखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
दावबायनाय नै आरोना
औ
जोंनि गामिनि गामिनिख्रुइ ओरै बेलेग जायगानि जानाय थानायफ्रा एसे आलादा जायो
औ
आरो नोगोरफोरनाथ एसे आलादासिन ना आरो ना
औ औ औ औ
जोंनि ओरै गामियारियाथ खोब बिफां लाइफां जों बुंफबनाय समायना जायो आरोना
नंगौ नंगौ नंगौ बिफां लाइफां खोब नुयो बे नंगौ
बारा बिफां लाइफां नुनो मोना बांसिनानो
अ नंगौ नंगौ माखासे जान औ नोंथां बुंलाय बुं नोंथां
आं थाबाय थायो बे गोबां खोथा मोनथिनो हायो जिथु नुयै बुस्थुखौबो नुनो हायो मिथियैफोरखौ मोनथिनोहायो आरो दावबायनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो आरोना
माखासे बिसिनि थासारिफोर जेरै जोंनि थासारि बेफोरबो गोरोबलायै नुनो मोनोना नोंथां
औ ओ नंगौ नंगौ
बिसिनि थासारिया माखासे माबाजों बुंफबनाय
औ
बिसोरनि थासारिया गुदुं दुंङाव थासारिबो जानो हागौ जोंना गुसुबो जानो हागौ बेफोरबायदिनो आरोना नोंथां जायगा लायै जायगा माने दावबायनाया खोब मोजांनि बाथ्रायानो माखासे थासारि आरो माखासे गियानबो आरजिनो हायो बेयाव बि बेफोरबायदि जायगाफोर नुबोयो होनदो ना बेफोरबायदिनो गामि एरिायाव माने खोन्थाफैनो हायो आरो जाखिनि उन्दैयानो जा बा गेदेर बोराइफोरानो जा जायफोर दावबायफेरा
औ
बिसोरनि थाखाय माने मिथिहोनाय जायो आरो दावबायनायाबो मोनसे माने
औ
खोब मोजांनि दावबायनो हायोबा माखासे इदिनो जिब जुनारफ्राबो खोब आ आथिखालाव बिदिनो गान्दा मो मोसा बेफोरबायदि खोब माने काजिरङा फोराव बा नेसनेल पार्क फोर थांबा खोब नुनो मोनो ओ बेफोरखोनो बेफोरखौ नुनानै खो ओ खायसे फट' जायफोर लायो बेफोर माने बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आगारो काजिरङायाव ओरैबायदि नुयो होनना खोब माने मिथिनोबो मोनो आरो माख माखासे जायगाफ्राव जेरै भुटान बायदियाव दावबायनायाथ' खोब मोजां माने बेफोराव गुसु ओनसोलबो जायो ओमफ्राय जायगाफ्रावो क्लिब खोब माने साफा जायो होनना खोनानो मोनदों मोननायालाय औ बेफोरबायदिनो आरो। माखासे जायगाफोराव बुंनो थाङोब्ला आपेलबो मोनो जाय आफेलखौ बिदिनो गुसु ओनसोलफोराव जाय ओनसोलाव गुसुफोराव खोब माने मोजां माबाबो थायो ओम फिथाइ साम थाय जानायफोर निफ्राय आरो बेजों लोगोसे बिदिनो माखासे जायगाफोरा खोब नायनो समायना मोजां खिलिनै थायो आरो ना नोंथां। औ बेफोरबायादिनो आरो लासै लासै खोब मोजाङानो बेरायनोलाय
औ नंगौ नंगौ
औ
नोंजों रायज्लायना खोब गोजोननाय मोनबाय आरोना
औ नोंथाङा आंबो खोब नोंथांजोंनो आरोना खोब माने गोजोन्नाय मोन्दों आरो मोननायालाय
उनफ्राव सावरायलायनो मोनबावगोन ना
फ्राव सावरायलायनो हागोन दे नोंथां दे